हेलौ
खोनादों दे
औ फ्रि दङना नोङो
दङ
औ ओरैनोथ' ओंखामफोर जा अ दङ नै जिरायनानै
ओं जाबाय दहायनो जादों सानजौफुनि ओंखामखौ
ए ओ नोङो फ्रि दङब्ला जोङो दा ओरैनो दैज्लांबो मोनफैबाय नालाय। गायनाय फुनायनि सावरायनोसै नामा ना।
ओं।
दे होमबालाय ओ दाथ' नोंसिनिथिं बोरै बोरै जेनेबा दैज्लांफोराव माजों गायो माजों हालेवो जेनेबा गोदोनि आबै आबौमोननि नेमजोंनो गायलाङो ना दानि गोदान मुग गानि आइजें आइलाफोरखौ बाहायनाय जायो बोरै बोरै गायनाय जायो दे नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ गोदोथ' मा होनो मोसौजों हालेवोमोन मोसौजोंनो हालौवनाय मोसौजोंनो मै होनायमोन दाथ' आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला गैला आरो। दानि गोदान मुगाजों सलि फानानानै माने दानि आगजुफोरखौ बाहायो आरो।
औ।
गायनाय फुनायफ्राबो एसे आलादा जाबाय माने सि-सिगांहाय सावरि बादालि फोरजों जमा जमा लैहोर लैहोर गायोमोन। ओमफाय दानाथ' बेफोरबायदि गैला। हाजिराजोंनो बांसिन गायजोबो आरो बाम। जाय जेरै हायो नो गावबा गाव हाजिरा लानानै धुम दाम लायो आरो।
औ बोथोरनि आबाद खौ बोथोरावनो दुरुनथारनांगौ नालाय।
औ।
औ बेनिखायनो गावबा गाव बिदि मावनाय जायो आरोना।
उ।
उम। ओरैनोथ' नोंसाबो न'आव गायो नामा?
औ गायो।
बुरजा गायो नामा?
बुरजायाथ' बांद्राय बुरजा गाया बिदिनो बिगाब्रै बिगाबासोल' गायो आरो जों।
अ ओरैनो नोंस्रा मा मा माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना?
औ हागोन जोंहाथ' दायो माबासो रनजितजों मासुरिल' गायो जोंहा बे मोननै माइखौल' गायनाय जायो आरो।
अ। ओरैनोथ' ओ गुबुन गुबुन बेल एम बिराद दङ' ना माइनि नामफोराथ'? औ। गावबा गाव फसायनाय बायदि गायो आरोना?
औ माने दै अरफ्राबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओमफ्राय हानाय रोगानायफ्राबो माने आदा जुदा मारा होनाय जायो मानो बे डिस्टार्ब जायो नालाय जाहाते बे मोननैखौल' बांसिन लायो आरो।
अ मोजां दे।
अ नों सिथिंलाय नोंसालाय माबोरै मावो दायो?
ओं जोंहाबोथ' बिदिनो गोदोथ' गोदोथ' गोदोनि बायदिनो मावोमोन जेनेबा मोसौजोंनो हालेवनानै माइ होनानै खोथियाफोरखौबो फोनाय जायोमोन ओरैनो दाथ' गोदोनि नेम बायदियै हास्लाबबाय थालाना ओरैनो बोथोराबो आथुर आथुर जेनेबा जोङो जोंनि समखौनो ओ होसोथारनांगौ जायो नालाय। माने ओरैनोथ' दा मोसौफोरजों हालौवोब्ला माने बुरजा बुरजा हाफोर गायनोबा दाथ' हास्लाबला नालाय जेनेबा जोङो दा ट्रेक्टर बायदि बेफोरजोंनो हालेवनानै गायनाय जायो। ओरैनो जोंनियाव बो अखा हाबाल' दै थानाय जायो नालाय दुब्लि फोरा। बेनथ' माबायाव सान्दुं दुंबाबो मेचिनफोर बाहायनानैसो गायनाय जायो माने बेनिखायनो जोङो दा गोदोनिफोरखौ दोनथ'नानै माने दानि मुगाजोंनो खारफानांगौ जायो आरो। बिदिनो टेक्टर मेसिन फोर लागायनानै आरो गुबुनफोर मानसिफोरखौसो लानानै गायनाय जायो बिदिनो गायो जोंथिंबो
जोंथिथ बिदि दै बोखोनानै दै जमा खालामनायनि सुबिदा गैया जों दंगसो आरो दंगजोंसो गायो जोंना
अ
अखा हाबाबो जोंना दुब्लियावनो दैयानो थाया
अ
दंगजोंसो गावब गाव गावाव सोनानै बेखायनो माने गावब गाव माने जेरै हायो एरै गोसो होलायनानै गायनाय जायो आरो हाया जोंना एसे गोरान ना ओंखायनो सोबथनांजोबो अखाहाबाबो
अ
दाथ होनबा खोथियाफोर फोबायना ओम जोंहा फबावाखायनो दासो सोमना दोनदों
ए
एसे गदाय जासिगोन देग्लाय
औ जोंनालाय फोबाय फोनाया ओमफ्राय माइब्रा जोसाफोरखौ फोथवाखै आरो
ओम
एसे गदायावसो गायनाय जायो नालाय
ओम जोंहा माइब्रा जोसाखौ गायनायानो जाया
ए जोंना एसे एसे गायो अ
ओमफाय नोंसिनिथिं
हो
नोंसिनिथिं जेनेबा खासिया गायो ना नेवसिया गायो?
खो जोंनिथिंथ खासिया गायनाय जाया दा।
औ गायफेरा आरो ना?
ओहो गायफेरा ओहो।
ए गायो जोंथि सोरबा सोरबा गायो ओं गायो जोंथि सोरबा सोरबा खासिया गायग्राफ्रा दायो फुसिगोनानो आरो फुनो सम जाबायानो। ओरै खाथि खाला गामि खाथि खालाफ्रावथ गायबायानो ओमफ्राय जों गामियावल' एसे लेट जाबाय देग्लाय खासिया जावैनाया खासिया जावैनाय दाबल दाबल खामानि जायोना।
औ डाबल जायो।
आरो गायनायखौनो फुफिननानै गायफिननाय
औ
मो माइफोरा माने स्र' जायोनो आरो रग' रग' मोनोनो।
औ मोजांसिन जायो होनोना?
उम फिथाइफ्राबो मोजां जायोनो आरो।
औ।
गायफेरा गायनायालाय।
औ जेनेबा ओ दैज ज्लाङाव माइनि नि अनगायै माइनि आबाद नि अनगायैबो जेनेबा मायबाफोर मैगंफोर आबाद मावनाय जायो नामा नोंसिनि ओनसोलाव?
जोंनियावथ' मैगं ओरैनो थास'फोरबो गायो दोनो ओमफायो दा बानलु गायदों आरो।
अ
बानलु गायना दोनो एसे खरस मोननायनि। देनां फुजाफोराव आरो एसे एनै सप्ताहै खरस मोनोना बेफोरो।
औ।
गायनान दोनो आरो।
ओरैनो दैज ज्लांफोराव ओ जेनेबा न'खरफोर सालायनायाव जेनेबा माबोरै न'खरफोर सालायनायाव खस्थ'फोर मायोबा जायो नामा?
खस्थ'फ्राथ' जाया इदिनो सोरबा सोरबा बागानफोर दङ बागानफोरजों सोलियो ओमफाय गय बारि बागान दं नालाय ओमफफ्राय बोसोरनि माब दोननानै लायो आरो ओमफफ्राय जोंहा बागान दं नालाय जोंहा सप्ताहै मोनो आरो खरसाआ सप्तै फैयो दिनो सारि कुवन्टेल पास कुवन्टेल सब्थायै फैखायो जोंना
अ
सुबिदा जाया आरो असुबिदा जाया आरो माने
औ औ बेजोंनो माने न'खर सालायनो हायो आरोना
ओं हायो मावनो रोंबा बागान माने साख्रि हिखौ बांसिनसो फैयो आरोना जाय जोंना एसे खमखायोसो आरो दा बेेदलाय गायदेर गाव न गेल दों एसे।
औ।
बेफोरबो दाम जाबायना? दा बिफोरखौथ' खालामसै।
औ औ। जेनेबा बेफोरबायदि बागान बारि खालामना दोननो हाबालाय सप्तायाव सप्तानो बेफोरबायदि खरस ओंखारो आरो न'खर जिउ खुंलांनायनि राहाया बेफोरावनो ओंखारो माने बेफोरखौ फाननानै बेलेग न' ख'रनि जानाय लोंनाय लाबोनो हायो नालाय
उम।
औ।
बिदिनो जेबो गिदिर बिजनेसफोरबो गैया जाहैबाय ना साख्रि बाख्रिफोरबो गैया ओम सोरबा सोरबाथ' मावो बिदिनो दखान सख खान बायदिसिना एसे एनै बिजनेस फोरजों जायो आरो। दो।
औ।
थांना थानायनि थाखायथ' माबा मोनसेबाबोथ' दिहुननानैनानै लाखानांगोन। हो?
औ औ मावनांगौ।
उम उम ओमफ्राय ओरैनोथ' दा दैजलां बोथोर जाबाय सोरबा गैथारिया बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावनानैनो जायो आरो। थाबो बिदिनो हाजिरा खोमा मावनानै जानायानो बांसिनानो दं आरो।
औ।
माने आयदा गैयाबा माव
हा?
आयदा गैयाबा माखासे मानसिफ्रा मावनानै लानो
औ।
बेफोरावनो खस्थ' हाजिरा खामला मावनानैनो फिसा फिसौ फोरों फोरोंनाय दंबावो आरो। दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव।
जोंनिखैबो बिदिनो दङ। दा दैज्लां जाबाय नालाय। ओ दैलांआव सोरनावबा लेंबाथाय जेनेबा माइफोर गायनाय खोथियाफोर फुनाय बेफोरबायदिनो सानसे सानसे हाजिरा मावनानै माने न'खरखौ खुंलांनो गोनांज जायो आरो खस्थ' जायो बिदिनो सोरनिबा न'खरा बिदिनो जिउ खुंनांगौ जायो
हौवाफ्राबो बिदिनो आलि दाननाय आलि खोनाय
औ
सोरनाबा खोथिया रोगानाय इफोरबायदिनो मावलाबायनांसिगोन हिनजावफ्राबो माइ गायनाय खोथिया फुनाय खस्थ' सान्दुं अखायाव थांनांसिगोन आरो आरो बेफो बिसोरो हाजिरा मावग्रा गैयाबा नों आं माबाफ्राबो बोरैहाय लानानै बोरैहाय खिथि बाथि आबाद थि थिखोनो जायोना
औ माने सम मथे थिखोनो हाया जायो औ
मावग्राफोरबो थानांगौ आरो
औ थानांगौ औ
नङाबा बयबो माहाजोन जाजोबबा बयबो हाजिरा मावाबा नों आंहाबो बुहुत खस्थ' जायोना।
सावरि बादारिफोरबो जाबाय जालायलायनो सोलाबला दाना गावबागाव गावबागाव मुखुब जाथारोना
औ गोदो जोंनियावलाय एसे सिगाङावहाय बिदिनो जमा जमा सावरि जायोमोन ओमफ्राय दाथ' बिदि नुनाया नुनोनो मोनला माने बिराद खम जालांबाय आरोना
औ जोंनिथिंबो गैला एसे गेजेर ससेफोरावलाय मावोमोन आरो ओमफ्राय दा गैला ओंखारलायला
औ जोंनियावबो बिदिनो दा
हाजिराफ्राबो दामफोराबो बांलांबाय नालाय माने हाजिराफोरखौल' होसोग्रा जाब होसोग्राबो जाबाय आरो हाजिरा मावग्राफ्राबो ओमफ्राय आंखालाबो आरो माइरं दैरंफ्राबो बांबायना
औ दामफोराबो बारायजोबनो हमबायना गासिबो
ओं ओरैनो नोंसोरनिथिं बेसेबां माइरंफोरनि दामफोरा?
माइरङाथ' ओरैनो बायनाय बैदि ओ माबाफोराव मोननायफोरखौ फानोना सोरबा सोरबा। बैदि माब बैनि मोनबोनाया।
औ
खौहाय बिस थाखाफोरावनो बायनानै जायो आमफ्राय न'निफोरखौथ' बेफोरबायदि थ्रिस थाखा पयथ्रिस थाखा इदि बायो जोंनियाव।
ओ खम माथो नोंसिनिथिं होमबा।
ओम माने सोरनोबा सोरनोबा इदिनो माने बेलेग बेलेग दाम लायो आरो सोरनावबा इदि खमाव मोनो सोरनावबा एसे बारा इदि लायो।
ओम जोंनिथिं ओरैनो माबाया बैफोर माबाफ्रा थ्रिस थाखा गाहाम ओमफ्राय न'निफ्रा इदिनो पयथ्रिस सल्लिस थाखा गाहाम दङ।
औ औ औ न'निखौथ' बिदिनो फानो सोरबा सोरबा बिदिनो फयथ्रिस सल्लिस बिदियाव फानो औ।
फन्द्र' थाखायावनो मोनोमोन ना।
औ मोनोमोनथ' आरो।
जि बारायबाय।
औ ओइ दे होमबा जोङो रायजलायनायखौ फोजोबनोसै ना औ दे।